औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों दसे सम माने मोनसे आयदायाव आयदयाखौ लानानै सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आं नोंथाङा माने सम दंबा नोंथांनो दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आं
औ सावरायजागोन नोंथां
औ होनबा जोङो मोनसे आयदाखौ लानोसै जेरै जों बर' समाजाव माने बयबो आबादखौ मावो नालाय जोंहा आबादनि सायावायावनो दसे सम सावरायलायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां
होनबा गिबियाव आंनो बुंलांसै
औ
औ जोङो आबाद होनोबाथ' जोंनि बर' समाजाव माने बर' समाजाव आबादखौनो बयनिबो न'खर दं नखर मावनायखौ नुनो मोननाय जाखायो नङा होमबा बिदिनो जों औ जों माने बर' हारिया माने जोङो आबादजोंनो सोनारनानै थानायखौ बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो आबाद मावनानै जों सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायो गिबियाव जों आबाद होनोबा आबादखौ मावनो गोनां जायोबाथ' जों माने आबादनि सायाव लांसै आं जों गिबियाव आबादखौ मावनो गोनां जायोबाथ' जों गिबियावनो मा होनो ट्रेक्टर बा गोदो गोदायथ' जों माने नांगोलफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आगोलजों मोसौ दा बेखौबो नुनो मोननाय जाला बेंखायनो ज गिबियाव आं डाइरेक्ट दानि मुगानिखौ बुंनोसै नोंथांनिसिम दा जों गिबियाव ट्रेक्टरखौ माने खिसा फोनो थाखाय जों ट्रेक्टर हालौव्रोनांगौ जानानै फैयो फिलसे एवखांनानै जों माने आलि दाननांगौ जायो आलि खोनांगौ जाना फैयो बेनि उनाव जोङो आरो ट्रेक्टरखौ फिनसे एवना लानानै माने फिननिखौनो होननानैसै आं डाइरेक्ट फिननिखौ बेखौनो एवना लाखानाय मान मोजां म दुब्लिखौ मान मोन होनोनाय जायो आरो फानहायनायनि उनाव जोंहा खोथियानि फालाथिं फैलायबाय खोथिया जोंहा गामि माने ओ जा थांनाय बोसोर सोरावनो जों माने मारा होनानै जों दोनखानाय जोंहा माइलि थायो बा जों बायनानै बायदिखौ फाथो फाथो बसथा होनो बेहाय जों सोनानै माने फुख्रि बा सोरनिबा दै दैमा बिदिनो टेंकिफोराव जोङो दै जा दै खोबनाय जायगायाव जों माने जा माइखौ खोबनो हानाय जों सोनानै दोननाय जायो दैजों खोबनानै जायगायाव औ माने जों फुख्रिफोराव बांसिन दोननायखौ नुनाय बे जायो फुख्रि बा दैमा बिनि उनाव जों माने जों बे सानसे दोननाय जायो आरोना सानसे माने जों जा खोथिया गायगोन बिनि सिगाङाव जों बेखौ दोनना लायो बिनि उनाव जोङो सानसे साननै सिगां दोनना लानाय उ अखानायै जों बे खोथियाखौ माने जा खोथियाखौ जों गायगोनखौ बेखौ जों बोखांनानै बोखांनानै एसे माने हाफोरावनो बा अबेबा पाखाफोरावनो जों दोननानै माने बिदिनो जिफोर बनानै दोनो बिनि उनाव जोङो जोंहा खोबो माने गाजा खिलिनायनि थाखाय जों ओरै थालिर फस्ला होनना बुङो थाल थाल थालेर बिलाय आरो बिनि उनाव थासह थ' बिलाइ होनना बुङो बेफोर जों माने खोबना दोनो आरो जाहाथे थब रज'यो होननानै जों मानिनाय हाव जों बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो ज सानदुं फोनाङा बेखौ खोबना दोननाया माने खोबना दोनो बिजों थासह बिइ बा इदिनो थालेर बिलायबाफोरजों बिनि जोंहा ओ बिनि गेजेरावनो जोंहा सानसे उनाव जोो बे खोथियाखौ रज'नायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने खोथिया बिदिनो गाजा खेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ दुब्लियाव माने दुब्लि बारियावाजों खोथिया गायगोन ना हालेवना दोनदोंमोन बे जायगायाव लाना थांनानै माने जों बेखौ फोहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो आरो माने जोंहा खोथियाखौथ' जों गायनानै खोथिया गायनानै दोनबानोल' जाया बिनि उनाव जोङो माने दुब्लि दुब्लियाव माने खोथिया फु फुनानै जों मान गायनांगौ जाना फैयो बिनि थाखाय जों गिबियाव माने बे गोबां सम लायो नालाय गोबां सम माने बिदिनो थ्रिस दिन बा सल्लिस दिन बिदि लायो नालाय खोथिया गायनायनि उनाव माने बे माइ थुगायैनि थाखाय बिनि थाखाय जों माने गिबियावनो जोङो खारायगोरोनाय होनो बेखौ बर' रावाव खारायगोरानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो उम बिदिनोट ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों माने जों खार एवनानै दोन्नानैखौ नुनो मोननाय जायो जाहाथे माने ओ खारायनाय लोगो लोगो जों दै सोना होयोब्ल माने बेयो माने मोजां खारायनानै होयोब माने बे माने हाग्राफोरा हाग्राफोरा जाहाथे थैहैजोबो सेवनानै सेवनानै थाङो माने मोजां जों जा गायनाय समाव गारफिना बेनि थाखाय सेवहोनो थाखाय जोंहा बेखौाने हा खारायगोरां दोनखायो आरो माने बिदिनो खोथिया गायखांनायनि उनावनो
औ।
बिनि उनाव खारायखांनायनि उनाव जोंहा आथिं आलि दाननायनि फाला फैयो आलि दानखांनानै आलि खोनांगौ जाना फैयो बे आलिखौ फोखांनानै आरो जों माने खनसेल' खारायबाबो जाया बिनि उनाव जोंङो माने हालेवफिननांगौ जाना फैयो जों गोबां सुबुंखौ नुयो खथामखौ खोनथामखौनो हालेवनाय गोबां सुबुंखौ नुयो आरो खायफा खायफा जायगाफोर लाना जायगा माने हाया एसे बेलेग जायो नालाय बे खनब्रै खनबा हालेवनाय ट्रेक्टरखौ नुनो मोननाय जायो जों बिनि जेबो नेम गैया नालाय हालौनायखौों ननो मोननाय जायो बेनि उनाव जों बिदिनो हालेवनाय खोथाया माने आलि सालि खोखांनानै खोथिया फोखांनानै अबेबा माने आलि दानखांनानै आलि खोखांनानै ट्रेक्टरखौ माने आरो एवहोबावनायखौ एवहोबांनांगौ जायो आरो ओ बिदिनो खनथाम खनब्रै माने हायामोनजासे बिनि उनाव जोंहा आइजो माहारिफोरानो गायग्रा गोबां माइ गायग्रा दंखायो जोंनि गामिफोराव जों लिंनानै माने ज'यैनो जों माने आबाद बिदिनो खोथिया फुनानै गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथांङाबो औ नोंथांङाबो एसे आबादनि सायाव फोरमायना होग्रोदो दे नोंथाङाबो
औ बा नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय नंङा होनबा ओ नोंथांङा गोबां मोजां मोजांङैनो फोरमायनानै होबाय जे आबादखौ ओ माबायदि मावो ओ आंथ' इमान मोजां मिथिया होमबा बो आंङो आं जि माने आ माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै औ जेरैबायदि ओ माइ माइ आबादाथ' जोंनि बर' हारिनि बा बर' माहारिनि थाखाय बा गामियाव संसार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गाहाय आबाद नंङा होनबा बेनि अनगायै बो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो माइ आबाद खौबो जेरै गोदो थ' जोङो दैज्लां बोथोरावल' माइ आबाद मावनायखौ नुयोमोन नाथाय दानि दा आथिखाल मुगायाव जोंङो दैज्लां बोथोरावबो आरो दैज्लां बो दैज्ल लां बोथोर आवबो नंङाबाबो जेनेबा मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनाय खौ नुनो मोनसै
औ औ
दे ओ गोदो गोदोथ' दैनि बेब'स्था खालामनो थाखाय जोंनाव ओ माने बारा सुबिदा गैयामोन नाथाय दायो दं बिनिखायनो ओ जेनेबा मेसें बोथोरफोरावबो बे बरा माइ होननाय मोनसे माइ नोंथांङा खोनादों खोमा ओ बे औ बे बे माइखौबो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि आबाद जेरैहाय बेसर बा सिबिं बायदिफोरनि आबादफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनो। आरो गोबां जेरैहाय देमसि जोंनि जोंनि ओनसोलाव देमसि आबादखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो जेरैहाय खुसेर खुसेरनिबो आबाद मावो आरो ओम आरो गोबां दं बेबायदिनो ओ आ-आबाद होनबाथ' बेफोर गासैबो गोलैजोबो नंङा ओ जेरैहाय मैगं थाइगंफोरखौबो बेफोरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां जेरै बेफुल बान्दा कबि फुल कबिफोरखौबो गोबां ओ माने बिबांनि आबाद मावनानै ओ फालांगि खालामहैनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो ओ जेरैहाय आरो ओ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो आरो ना आरो बेफोरबायदिनो जेरै माइनि अनगायैबो ओ जों ओ थांनानै थानो थाखाय जेरैहाय ओ मैगं थाइगं बा ओ